औ नोंथां औ नोंथां खोनाबायना? खोनादों नोंथां अ।
ओ गोदोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ औ नोंथां नोंथां ओं।
औ नों नोंथाङा आंनो मोनसे बाथ्रा खोनन्थानो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन हागोन।
जेनाखि बे गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोरनि फसला माबोरै जायो एबा मा खौ गायोबा जों मोजां फिथाइ मोननो हायो बेखौ?
हागोन नोंथां हागोन हागोन हागोन बे क्लाासाव उम। माने गोजां बोथोरनि फसल आरो गोलोम बोथोरनि फसल। माने बुङोब्ला आरोखि ना जेरै बुङो खोरिब फसल आरो दोहिब फसल फारिब फसल होनना बुङोब्ला? गोलोम बोथोराव मावनाय आबाद दोहि फसल होनना बुङोब्ला गोजां बोथोराव मावनाय आबाद आरोखि। स' गोलोम बोथोराव मावनाय आबाद होनना बुङोब्ला जों जिरै मे एफ मेनिफ्राय मे जुननिफ्राय सेप्तेम्बरसिमहालागै मावनो हायो आरो बिस बेनि गेजेराव माखासे फसलफ्रा जाबाय जेरै जोगोनार, खुमब्रा, लाव, बिजों लोगोसे माखासे आबादफोर आरोखि बिसोर आबादफोरखौहाय दैज्लां बोथोराव मावनो हायो। आरो बिसोर आबादफोरखौ दैज्लां बोथोराव मावोब्ला जोङो दिहुनथाइखौ गोबां मोनो जेरैहाय जोगोनार जोगोनारखौ जोङो माने जोगुनारखौ जोङो गोजौ हायाव गायना बे बे जोगोनार गायनायनि समा जादों समा जादों मे जुनावहाय माने मे जुन आरोखि ना बे मे जुनावहाय गायनानै आगषट' फमाय मोनो आरोखि बे आरोखि जेरै खुमब्रा खुमब्राखौबो जों दैज्लां बोथोराव मोनो बेखौ मावोब्ला जोङो गोबां मानो मानो गोबां जोङो मुलाम्फा मोननो हायो आरोखि बे आरोखि आरो जाय माखासे मैगं जेरै गोजां बोथोराव मावो जेरै लाफा लाइ जेरै बायगन बेजों लोगोसे बिन सबाइ बिमा बे आरोखि ना सबाइबिमा जेरै फुल कबि बान्दा कफि ब्रकलि, अल बेदर, मुला, बेफोरबायदि मैगंखौ जोङो गोजां बोथोराव मावो आरोखि माने गोजां बोथोराव जोङो सेप्तेम्बर दाननिफ्राय नैबे मार्चफोरसिम मावो आरोखि सेप्तेम्बर दाननिफ्राय जोङो मार्चसिम मावो माने बिसिम मावनाय आबादखौ बुङो जोङो गोलोम गोजां बोथा मावनाय आरोखि। जेरै कबिफोरखौ जोङो गोजां बोथोराव मावोब्ला गोबां मुलाम्फा मोननो हायो बा ना कबि मैगङावहाय बा ओ फुलकबि बान्दा कबि बेफोरबायदि मैगङाहाय माने गुसु समाव जायो आरोखि ना बेखौ जोङो गायोब्ला माने दिहुनथायफ्रा खम हायो आरो जोङो बेसेन गोनाङै फाननानै जोङो बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो आरोखि। बेजों लोगोसे जोङो माखासे माने
बेफोरबायदि मैगं बा मैगंखौ जोङो दिहुनथाइखौ जोङो गोबां खामनानै बेखौ जोङो गुबुन हादोरावबो जोङो फालांगि गुबुन हादोरावबो जोङो हरनानै गोबाङै रां आरजिनो हायो आरोखि ना। अब्ला बेफोरबादि जेबो मैगंखौ गायनो थाखाय जोङो माखासे माने जोंनि ओनसोल बा जोंनि जायगायावहाय जोङो माने जोङो बांसिन बांद्राय रास नारि हासार बा मुलि बाहायनाय जाया। बेवहाय जोङो जोंनिनो जायगायाव मोननाय जेरै मोसौनि मोसौनि गोबोरखिजों बानायनाय हासार मैगं आगरफोरनि हासार आरो बेजों लोगोसे माखासे जेनेबा हमनालादो आरो खानस्रि खानस्रि बा खानस्रि खि आरो माखासे बिफां लाइफांफोरनि सेवनायनि हासार बेफोरखौ जों होनानै गायोब्ला माने दिहुनथाइखौ जोङो ओरैबायदि मोजां मोननो हायो। आरो माखासे बिनि जि खिनि फुंखा फिथाइनि फुंखा गोनां बेबायदि बाबो माने थोजासे बा थोजासे निउट्रियन्स बा फुंखा मुवाफोरखौ जोङो फिथाइनिफ्राय मोननानै मोननो हायो आरोखि बे आरोखि। आरो बेजों लोगोसे जोङो माने बेफोरबायादि माने गोजां बोथोर बा मेसें बोथोर बेफोरबायादि मैगंफोरा जोङो माखासे हमनालादो बे आरोखि ना आरोबाव जोङो बुंनो हाबावो बे जेरैहाय मेसें बोथोराव जोङो आलु मोनो बे आरोखि माने आलुखौ जोङो मेसें बोथोराव गायो माने मेसें गोजां माने गुसुजों आलुवा साबसिन जायो आरोखि ना मानो होनबा गरम बोथोराव आलुआ जाया बे आलुनि दिहुनथाइखौ माने जोंनि जायगायाव जों गोबां रोखोमै माने गोजां बोथोराव दिहुननानै माने गुबुन हादोराव जोङो माने हरनो हायो आरोखि ना माने जेरै आलुखौ जों गायो। आलुखौ जों मारै गायनांगौ होब्ला। जों आलु गायनायनि सिगां जों मा खालामो हाखौहाय जोंङो मोजांङै हालएवग्रोयो। आरो बेवहाय जों माखासे जोंनि जिखिनि। जायगानि हासार बे हासारखौ जों होयो जेरै मोसौ खि गोबोरखि बेफोरखौ होनानै जों गायो आरोखि। ना बेयाव गायनानै जोंङो माने बेवहाय जोङो आलि खोयो। आलि खोनानैहाय जोंङो जेला दरो अब्ला बेवहाय जोंङो माखासे। जायगानि बादि जेरै हासार हासार नांलाया बेवहाय माने रासायनायारि हासार हाया बेवहाय। माने बेवहाय माखासे हाथ'फ्ला बेखौ होयो आरोखि ना जाहाथे एम्फौफ्रा बेवहाय नोंथां अब्ला बेबादि रोखोमै गायोब्ला आलुखौहाय माने जों मोजां दिहुनथाइ मोननो हायो आरोखि ना। आरो जाय दिहुनथाइया बा ओरैबायाददि फुंखा गोनां माने सुफुंसार मुवाया बेबायदि जायगानि हा सारजों बानायब्ला बेवहाय बांसिन थायो आरोखि बे आरोखि ना।
औ नोंथां औ जागोन दे नोंथां ओ नोंथाङा। बेखेवनानै खोन्थानायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम। दा आंबो नोंथांनि बायदियैनो मोनसे खोथा फोरमायदेरनो सानदों। दा बे जाहैबाय आं मैखुनखौ माबोरै बानायो बेखौ नोंथांनो फोरमायफिननो सानदों खोनासंगोनना नोंथाङा?
औ औ जागोन दे नोंथां बे खोन्थानो हागोन।
बिदिब्ला खोनासंदो नोंथां जोंङो मै बिखुन बानायनो थाखाय गिबि गिबियावनो जोंङो माइ जिगाब माइ जिगाबखौ बुथुमनानै लाग्रोनांगौ। माइ जिगाबा जा गोदानबा बारा मोजां जाया नोंथां। ओ माइ जिगाबखौ जोंङो एकदम फुराना जेसेबांनो फुराना मोनो एसेबांनो मोजां जायो। दा बेखौ जोंङो बुथुमनानै लाग्रोनांगोन गि गिबि गिबियावनो आरो लोगोसे जोंङो मैखुननि बेगर मैखुननि बेगरखौबो बुथुमनानै लानांगोन। द मैखुना जोंङो मोननै रोखोमनि दङ। माबा ओम मोनसे जाहैबाय वेस्टार जायखौ जोंङो गोजां बोथोराव मोननो बांसिन मोनो। आरो मोनसेया जाहैबाय बथन मासरुम होननाय बा बथन मैखुन होनो। बेखौ जोंङो ओ जिनै दान मोनबाययानो थायो आरो खालामनानै जाबाय थानो हायो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा ओरैनो सरासनस्रा माइ जिगाबाव हारसिंनो बेरग्रा मै मैखुनफोर थाबावो जायखौ ओ जोंङो जायगायावनो मोननाय मैखुन होननानै बुंनो हायो। ओ लोगोसे आरो बिफां सफ्रावबो बेरग्रा मैखुन थाबावो। बैफोरबायदि मैखुनखौबो जों जानो हायो मैखुनखौ मैखुना जाजाग्रा आरो जाजायै थायो दा मैखुन जा जाग्राया जाहैबाय जायफोरनाखि गैया हारसिंनो रज'नायखौ जुदि नुदोंब्ला गुदियाव रिं गैयाब्ला रिङा जाहैबाय बे आगसथाम बायदि गल मैखुननि देन्थायाव थायो आरो बे बुस्थुआ गैयाब्ला जोंङो बे मैखुनखौ जाजायो होननानै बुंनो हायो। आरो जायफोरनाखि मैखुना देन्थायाव रिं थायो बैफोर मैखुनखौ जोंङो जानो हानाय जाया। बबेखानि बियो मोनसे बिस गोनां मैखुन जानानै फैयो आरो दा बेखायनो बैफोरबायदि मैखुनखौ जों जायैया गाहाम दानिया जों फैफिनदो जोङो मैखुनखौ माबोरै बानायो आं गिबि गिबियावनो वेस्टार्न मैखुनखौ बानायनायनि आदबखौ आं खोन्थाग्रोगोन नोंथांनो दा वेस्टार्न मै खुनखौ जोङो गिबि गिबियावनो जोंहा माइ जिगाब लाखाबाय आरो मैखुननि बेगर लाबाय माइ जिगाबखौ जोङो दानफ्लेनानै फिसा-फिसा-फिसा-फिसा आराम दानफ्लेनानै लानानै ओमफ्राय बेखौ जोंङो सोमनानै ओरैनो सुनैफोरजों सोमनानै दोनबाबो जायो। बा बेखौ सोमा लाबानो जोंङो मोनसे आदब खालामबावनो हायो जे बेखौ थौआव बा बबेबा गिदिर थामलाफ्राव बा सारायफ्राव फुदुंनानै ओ बेखौ रुनो हायो आरो माइ जिगाबखौ जाहाथे बेयाव थानाय गासैबो फिसा फिसौ गाज्रि बेक्टेरियाफ्रा थैजोबो आरो माइ जिगाबा जुदि गोजाम जायोब्ला बेहाय थारैनो माने माखासे बेक्टेरियाफोर सन्देरनानै थायो बैफोर बेक्टेरियाखौ साफा खालामनो थाखाय जों गिबि गिबियावनो नैबे आदब जायखौ जों फुदुंनाय होननानै बा रुनानै दोननाय जायो बेखौ रुनानै दोननानै जोङो दसे गुसु खालामफिननांगौ जायो खांनानै दा गुसु खालामफिननानै जोङो मोनसे बेग मोनो बा प्लास्टिक बे प्लास्टिकआव जोङो माइ जिगाबखौ लारि-लारि थाखो- थाखो होनानै ओ मोनसे माइ जिगाबखौ आराम नारसोनानै लानानै बे बेगाव नार आराम नारसोनानै लानानै मा खालामनांगौ जोङो बे मैखुननि बेगरखौ ओरै जिं-जिं थ्राय-थ्राय-थ्राय-थ्राय रान ना होनांगौ आरो दा बेबायदि रानना होखांनायनि उनाव आरो बेनि सायाव जिगाब एसे होफिनदोलाय ओरैनो आसि थाइसे बा आसि थाइनैनि जखा दोननानै बेयाव जिगाब होफिननांगौ आरो। जिगाब होफिननानै आरो बेबायदिनो एखे आदबैनो जोङो बिनि सायाव मैखुननि बेगरखौ स्राय थ्राय -थ्राय-थ्रायहाय जिङाव होना होदोलाय आरो बेबायदिनो माइ जिगाबखौ होफिनदोलाय मोजां नारसोनांगौ नोंथां। मोजां नारसोयोब्लासो मा बे मैखुना ओ रज'बोनो मोजां मोनसे गावसोरनो नांगौ जानाय खनि मुवाखौ मोनफुंनो हायो आरो। दा बेखायनो बेबायदि खालामनानै जोङो प्लास्टिक नि बुंजासे बा बेगनि बुंजासे दोननाय जायो बेयाव गासै जोङो सिरि मोनब्रै बा मोनबा हायेस्ट जोङो बांसिनै स्नि सिरिसिम गाहाम खालामनो हायो। बेबायदि खालामनानै दोननानै जोङो बैयाव जेराव जेराव मैखुनखौ सानसे जोङो सारि सारि होनानै दोनदोंमोन बेयाव फिसा-फिसा-फिसा गनजों थुफ्लंनानै दोननांगौ जायो आरो नोंथां दा बे खौ जोङो बेबायदि दोननानै आरामनो ओ अखानायै फुंनिफ्राय जोङो बेहाय बियो गिसि जादों नामा बा गोरान जालांदों नामा? जिगाबा गोरान जालांदोंबा जोङो बेहाय दै एस -एसे-एसे-एसे सारना होबाय थानांगोन। मानो होनबा दैया जुदि जिगाबा गोरान जालाङोब्ला मैखुन बेगराबो रानलांनाय फारसेसो थांगोन बेनिखायनो मा दै मोननानैसो मा मैखुननि जिनाखि बेगर बियो गावनाव हारसिंनो मोनसे रासायनारि रियेकसन जानानै फिनजाथाइ जानानै बियो रज'नो खाबु मोनो आरो नोंथां दा बेबायदि जोङो खमैब्लाबो दान मोनसेसोखौ जोङो दैखौ होबाय थानांगौ जायो। दान मोनसेनि उनाव बेखौ जोङो गोरलै गोरलै रज'बोनाय नुनो मोनो। रज'बोयोब्ला जोङो आरामसे बे खौ ओ साननै बा सानथामनि उनावनो खानो हायो आरो नोंथां। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जों खालामजेननायनिफ्राय लानानै थामजिबा बा थामजिद' साननि गेजेराव जोङो मोनसे बे वेस्टार्न मैखुनखौ जोङो खानो हानाय मोनहैनाय जायो आरो नोंथां। दा बेखौ जोङो जायोब्ला जोंहा मैखुन जायोब्ला मा जायो बेखौ आं एसे फोरमायदिनि नोंथांनो मै खुनजायोब्ला जोंहा देहायाव जि एसे लोरबां मोननाय बा एसे भिटामिन खम जानाय बैफोरखौ मैखुना सुफुंना होनो हायो। जायफोरनाखि सुबुंफ्रा बेदर जानो हाया बा बेदरखौ जाया बैफोरबायदि सुबुंनो जोङो मैखुनफोरबायदि जिनिसखौ जाहोयो।